हेलौ - औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा ओ बर' हारिनि माखासे हाबा जानाय बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायजागोन ना नोंथां? - औ - औ दा बिदिब्ला ओ आं माखासे। जे जोंनि बर' समाजाव माखासे सेंग्रा सिख्लाजों जुलि जानाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायग्रोनोसै नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ दे। जोंहा बर' समाजाव माखासे जे सेंग्रा सिख्लाजों हाबा जानाय। जुलि लालायनाय होनो। जोंहा जुलि जानो थाखाय सासे सेंग्रा एबा सिख्लानि गोनांथि जायो। जेराव जोङो सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाजों मोजां मोनज्लानाय मोनज्लायनानै बिनिफ्राय जुलि जानाय सम जाबोयोब्ला बेखौ सु जुलि होनाय जायो आरो जोंहा जुलि जानाय होनोब्ला मोननै रोखोम दं जेरै जोङो हाबा ओ गोलाव बेनिफ्राय हाबा गुसु होननानै बुंनाय जायो आरो दा जोंहा हाबा गोलाव होनोब्ला ओ जाय सेंग्रा सिख्लाया मोजां मोनज्लायनानै ओ बैनि न'खर ओ सिख्लानि न'खर से सेंग्रानि न'खरजों गोरोबलायनानै जेब्ला बिसोरनि ओ ओ बैसोआ जुलिनि सम जायो अब्ला बिसोरखौ ओ जुलि होनाय जायो जेराव हौवानि न'खराव फैनानै नङाब्ला हिनजावनि न खरावब्लाबो ओ न'आव ओ मन्दप बानायनानै बेखौ जुलि होनाय जायो
औ नोंगौ
ओ जुलि होखांनानै बिनि अखानायै ओ माखासे ओ हौवानि जाथि खुरमा ओ बाय बाहागिफोर बेनिफ्राय खाथि खालानि सुबुंफोरखौ ओ लिंथुमलायनानै ओ माखासे ओ बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारि लायो ओ बिनिफ्राय बैफोर जे हांख्रायनानै लिंहरजानाय माखासे आलासिफोर बैफोरखौ ओंखाम जाहोहरो आरो बेनिफ्राय माखासे सिनायथि लालायलायनाय जायो बिनिफ्राय जोंहा ओ अखानायै ओ जे हाबा हाबा खालि ओ माखासे खामानि मावदोंमोन जे ओ गामिनि सुबुंफोर बेे ओंखाम खुरनाय ओंखाम संनाय माखासे आलासि बरायनाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाय बैफोर सुबुंनो ओ ओंखाम बोथिसे आरो खनसेबाव जाहोहरनाय जाबावो आरो।
औ नोंगौ नोंथां
औ औ नों
नै जोंहा दङ हाबा गुसु जेराव जों ओ सासे आरो सेंग्राजों सासे सिख्लाजों मोजां मोनज्लायनानै जेराव ओ सेंग्रानि न'खर आरो सिख्लानि न'खरनिफ्राय
औ औ।
मिलायलायाब्ला बै हाबाखौ गनायथि लायाब्ला ओ
औ।
बैसोर सेंग्रा आरो सिख्ला मोनो सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ खारनानै ओ गुबुनाव हाबा जाहैयो आरो जेरै मन्दिरफ्राव खारफानानै हाबा जानाय जायो बेबायदिनो ओ हाबाखौ ओ माखासे दंबावो जेरै ए जेरै ओ हाबा गुसुं होनोब्ला जोंहा ओ हिन्जावखौ न'आव लाबोनानै सानसेनो ओ साहा मुरिजों एह ओ गामिनि सुबुंफोरखौ माखासे लिंनानै ओ सानसेनो ओ फुजा होनानै फोजोबनाय जायो आरो
नोंंगौ नोंगौ नोंथां
जोंहा बेयाव माखासे नेमफोरबो दं जेरै एह जोंना ओ बर'फोरनि माखासे धोरोमै मम धोरोम लायै धोरोम ओ हिसाबै जोङो हाबा होनाय जायो जेरै जों ओ बर'फोरनि मोनसे धोरोम जेरै बाथौ धोरोम बेफोरनि हाबा होनोब्ला जोंहा ओ बेयाव अनला मोनजानाय जायो अनला ओंख्रि ओह बेहाय ओ हिनजाव गोदाननि ओ खुरनाय जे ओंखाम ओंख्रि बेखौ हौवा गोदाना जानांगौ जायो आरो
नोंगौ नोंथां
बेखौ ओह बे ओंख्रिखौ जोंहा हिन्जाव गोदानखौनो ओ उवालाव ओ माइरंखौ दैयाव सोमनानै दैेहोनानै संहोनाय जायो बेनिफ्राय हौवा गोदाननो जाहोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा ओह ओ ब्रह्म धोरोमनि हाबा बुङो अब्ला जोंहा ओहो मन्दब बानायलायनानै ओ बेहाय थालिर बिफां गायनानै ओह बेहाय ओ अर सावनानै ओ माखासे मन्थ्र' बुंनानै ओह हाबा होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा हिनजाव गोद ओ आस्थाम आसान सिन्दुर बायदिसिना नानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय माखासे ओह ओ जे संसाराव संसार जानो थाखाय माखासे नेमखान्थि बाहायनांगौ बैफोरबायदिखौ ओ फोरमायना होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि हाबाया ओह जायो आरो दा नोंथाङाबो बेफ फोरनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा? ओह खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङाबो ओ बेफोर जोंनि बर'नि ओ माखासे जुलि जानाय बा हाबा जानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां ओह
नोंथाङाानोबानि सोमोन्दै गासैखौबो फोरमायनानै होबाय नोंथां ओ बेबायदिनोहाय ओ जोंनि बर' समाजाव माबोरैहाय हाबा होयो बेनि बागै नोंथाङा आंनो गासैखौबो फोरमायनानै होलांबाय होन दा आङो नोंथांनोबो फंनैसो फोरमायनानै होबावनोसै नोंथां ओ हाबानि सोमोन्दै जोंनि हाबाया होनाया जोंना मोननै रोखोमै जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो हौवानि न'खराव हाबा होनाय आरो जोंना मोनसेया जाहैदों ओ हिन्जावनि न'खराव हाबा होननाय जायखौ जोङो बुङो नेव था जाहैनाय बे जोङो हौवानि न'खरावहाय हाबा होयोब्ला जोङो बै हिनजावनि नि न'खराव थांनानै नेवथा जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां होनबा जोङो बर गोदाना फैनानै हिनजावनि न'खरावनो हाबा होनायखौबो जोङो दानि आथिखाल खाल मुगायाव गोबांखौनो नुनो मोनसै आरोोना नोंथां जेरैहाय जोंना हा बा होनोबोला नोंथाङानो बुंदोंमोन जे जोङो सासे लाइमोन सेंग्रा बा ओ लाइमोन सिख्लाया गोरोबलायनानै जोङो जयैनो हाबा होनायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो हाबा जानायनि गेजेरजों जे जोंना जोलैया बांगोन नङा हबा नोंथां जेरैहाय जोंनि बर' समाजाहाय गोजौ फारसेयाव जौगानोबोला जों ओ फोलेरा बांनांगोन बेनि थाखायनो जोंना बर' समाजावहाय हाबा होनाय नेमखान्थिखौ ओ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि बर' समाज वहाय हाबा होनाय नेमखान्थिया जोबोद आलादा आलादै दङ आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनिया ब्रह्म धोरोम बा बाथौ धोरोम बा जोंना गुबुन मोनसे धोरोम जेरैहाय खृष्टियान धोरोम बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै जोंनिया ओ हाबा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो धोरोम लायै धोरोम जोंना आलादा आलाद जायो नेमखान्थिफोराहाय जेरैहाय जोङो हाबा होनो थाङोब्ला जेरै सासे ओ आइजोखौ जोङो लायनो थाङोब बेयाव जोंना गोबां नेम खान्थि न्थिफोर दोङो जेरैहाय जोङो बियावनो सासे आइजोखौ नायनो थाङोब्ला बैसानि आइजोआव आइजो लाहानि नि न'आव थांनानै गासैबो न'खरनिनो सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनानै जोङो गि बियावनो बेसोर जों रायज्लायग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ भाय बाहागि जेरैहाय जोङो ओ समदि होनो जायखौ जोङो बेबायदि ओ बिबाय खाहैग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बिबाय खाखांनायनि उनावसो जों जोंना हाबानि थारिखफोरखौ लानानैहाय हाबानि ओ थि खालामनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोंना ओ
हाबाखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो हाबा होनायाव जेरै बर'नि नेम खान्थियाव जोंना बाथौ धोरोमाव गोबां नेमखान्थि दोङो जेरैहाय जोङो सासे ओ आइजोनखौ लायनो थाङनोबोला जोङो बेयाव बिबान लांनाय नेमखान थिया दङ आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो बेबायदिनोहाय ओ न'खरनि सोद्रोमाफोरा ओ बिबान लायनो थाङो आरोना नोंथां बिबान लाना थांनानै जोंना बे बिबान लांनायाव गोबां नेमखान्थि फोर दोङो जेरैहाय जोङ गय बिदा गाय खेर सिनि ओ ना जरासे गयब लानानै हा जोङो साहा लोंनो थाखाय मुरि सिनि सापात बायदिसिना मुवा बेसादखौ लांनायखौ जोङो नुनो मोनोबा जोङो हिनजाव गोदाननो गान नो थाखाय जेरैाय जो ओ दखना थावसि बा दखना गोजा बा ब्लाउस बेबायदिनो गोबां ओस सना रुफा बेबायदि लांनानैहाय बे हिनजाव गोदानखौ लांनानै बेनो हैनाय जायो आरोना नों थां बे हिनजाव गोदाननो हैनानैहाय जोङो बेखौ जेब्लाना हौवा गोदाना लानानै फैनानै गावनि न'खरावनो जोंना बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै मोनसे मन्दब बानायनानै जोङो बेयावनो ओ जुलि होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंना ब्रह्म धोरोमावबो बेबायदिनोहाय नेमखान्थि बिबान लांनाय नेमखान्थिया जोंना ब्रह्म धोरोमावबो दङ आरोना नों नोंथां बेबायदिनोहाय ब्रह्म धोरोमावबो ओ बिबान लांनानैहाय हिनजाव गोदानखौ लाना फैनानै न'आवबो बेबायदिनोहाय आवथि होनानै जोंना ओ हाब हाबा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बेबायदिनो हाबा होनानैहाय जोंनिया ओ ब्रह्म धोरोम बा बाथौ धोरोम माव जोंना हाबा होनाया बिदिनो जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनिया बेबायदि हाबा हो होखांनानै मोनाबिलि समावहाय जेब्ला हाबाया जोबगोन अब्लाना जोङो हाथासुनि खुरनाय बो नुनो मोन आरोना नोंथ जेराव जोङो हिनजाव गोदानखौ गावनि आखजोंनो अन अनला देनानैहाय बा अन गुन्दै देनानैहाय संनो होयो जेराव जोङो दाउ मासे बेयाव जोङो हालदै होआलासिनो गुफुरै संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेवहाय जोङो ओ गाम्बारिनि खामफ्लायाव हौवा गोदानखौ फज'नानै जोङो बेबायदिनो गाम्बारिनि ओ हाथा बानायनानैहाय बेयावनो जोङो ओंखाम ओंख्रि खुरना होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जोंना हाबाखौ होनाय जायो
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां जागोन नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां औ दे